हेलो नोंथां
औ नोंथां ओ मा खालामदों नोंथां
अ दं ओरैनो नोंथां
औ ओ नोंथांजों उम नोंथांजों कल हरनायनि जाहोनानो जादों नोंथाङा ओ आबादनि सोमोन्दै माइ आबादनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां? औ दे बिदिब्ला माइ आबादनि ओ सोमोन्दै एसे फोरमायना होदो
औ ओ नोंथाङा जोबोर मोजां सोंथि सोंदों ओ दा आं फोरमायनो होननानै जों माइ आबादखौ गामियारि ओनसोलफोरावहाय दैज्लां बोथोराव मावनायखौ जों नुनो मोनो नाथाय जोङो माइ आबाद होननानै बुङोब्ला गुबुन गुबुन बोथोरफोरावबो मावनो हायो नाथाय जोंनि गामियारि ओनसोलफोराव माइ आबादखौ जों दैज्लां बोथोरावल' मावनायखौ नुनो मोनो बेबायदिनो दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथ थोरावथ' गोबां अखा बा सान्दुंनि गोनांथि नङा होमबा नोंथां उम थेयावबो नांगौ बायदि जों सान्दुं ओ मोननो हायो दैज्लां बोथोराव जों नांगौ बदि अखा मोननो हायो थिग बेबायदिनो नोथाङा जे सोंनो आं बे खौ दाना फोरमायनोसै माइ आबाद माइ आबादखौ जोङो गिबियाव ओ गायनो थाखाय जोङो बेनि बिधान बिधान जायखौ जोङो माइद्लि बुंनाय जायो माइद्लिखौ जोङो ओ जे जोङो फैगोन बोसोराव गायगोनब्ला नैबे बोसोरावनो जों बेखौ थिनानै दोनखायो नङा होमबा नोंथां जोङो बि बिगानि हिसाब खामनानै बेखौ जोङो थिनानै दोनखानाय जायो बेनि उनावहाय बेखौ जोङो ओ जे एबार बोसोराव गायगोन इबारहाय जों बेखौ अ बस थायाव जाय जोङो फाथोनि बस्ता फाथोनि बस्ताजों फाथोनि बस्तायाव सोनानै दैयाव बा हाखराव बा फुख्रियाव बे खौ जोङो ओ नै हर बा थाम हरनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो सोमनायनि ओ सोमना दोननाय समावहाय जोङो जाय दुब्लियावहाय जोङो खोथियाखौ फोगोन बिधानखौ फोगोन बे खोथियाखौ जोङो मोजाङै हालेव ग्रोयो खेबनै खेबथाम हालेवनानै जोङो बेखौ मोजां खालामनानै लायो बेनि उनावहाय जोङो खोथियाखौ बोखांनानै बेखौ जोङो बोरियाव फोरानदब खालामो फोरानदब खालामनायनि उनावहाय जों हालेवखाना लानाय फोथारावहाय जों फैयो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
उनावहाय जोङो नांगौ बायदियै बेनि ओ जौबोनाय बा देरनायखौ नायनानै जोङो खायसेया जिबियारि हासार बा खायसे रासायनारि हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जोङो जै दुब्लियावहाय बे खोथिया बा बिधानखौ जोङो गायगोन नङा होमबा बे दुब्लिखौ जोङो गिबियाव हालेवग्रोयो हालेवनायनि उनावहाय जों बेनि आलिखौ दाननानै लायो बेनि उनाव नैथि खेब एवबावो एवनायनि उनावहाय जोङो बेखौ आलि होयो आलि होयो आलि होनायनि उनावहाय बे हाखौ जोङो फोमोनो फोमोननायनि उनाव आगोलथ' जोङो मोसौजों हालेवनाय नुनो मोनोमोन नाथाय जे आथिखालाव जोंना ट्रेक्टर ओंखारबाय ट्रेक्टर गोदोर फिसा बेबायदिनो मेसिनजों जों दानिया बाहायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां जों दानि जुगाव ट्रेक्टरजोंनो जों बांसिन ओ हालेवनायखौ नुनो मानो होनोब्ला दिनैनि जुगाव ओ गोबां खस्थ' खालामनानै बा गोबां हो नाजाननानै खालामनानै जोङो दिनै माइखौ गायनो थांलिया जों सानसेयावनो जि बिगा ओ बा बिगाखौ जोङो फोजोबनो नाजायो गासैबो सुबुङा बेनि थाखायनो जों ट्रेक्टरजों गायनो ट्रेक्टरजों हालेवो नङा होनबा नोंथां आगोलथ' जोङो गोबां ओ मोसौजों हालेवनाय नुनो मोनोमोन मोसौजों हालेवनायाव जों ना फालनांगौ जायोमोन बेनि उनावहाय मै नांगौ जायोमोन बे हालेव खांनानै जों लाद्रा लाद्रि थानायखौ मैजों बोनानैहाय जोंङो सि स्लिम स्लिम खालामना लायोमोन नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ औ नोंथां ओ
हांनायनि उनावहाय जोंङो खोथियाखौ ओ खायसेया नखरावनो फुयो खायसेया जोंङो मा होनो हायजा् बा हौवासा हिन्जाव उम हौवासा हिनजावसा सोरबा बोराय ओमफ्राय मानसि फोरखौ हायजा् लाना थांनानै जोंङो फुनायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ औ नोंथां ओ नोंथां। नोंथांमोन खिबो ओ आथिखालावथ ओ ट्रेक्टर ओंखारबाय होनदोंना नोंथाङा।
औ नोंथां।
ट्रेक्टरा ओ गोदो गोदाय गोदो गोदायनिफ्राय गैयामोन नामा नों
गोदो गोदायनिफ्रायनो दङमोन नोंथां नाथाय जों बेखौ बांद्राय बाहायनायखौ नुनो मोनामोन। मानो होनोब्ला आगोल जोंनि गामियारि ओनसोल होननानै बुङो जोंङो रांनि आंखाल नङामोन होनबा नोंथां। बेनि थाखायनो गोबाङा जोंनिया। ट्रेक्टर बाहायनायखौ ओ बाहायनो हायामोन जायनि जाहोनाव जों रांनि आंखाल। दंनाया दंखायो आगोलावनो नाथाय जोंनि। सोहोरारि ओनसोल सुबुंफोरा एसे देबलबखामोन नालाय बिथांमोना बाहायोमोन नाथाय जोंना रां खावरि आंखालनि थाखाय बेखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनामोन। थिग बेबादिनो नोंथां सोंनायनि। जोंनिया बेनो। बेनि उनावहाय जोंङो। जेरै आं होननानै बुंनाय रोखम बेखौ जोंङो फुनानै मुथा मुथा खायो बे मुथा मुथ थाखौ बाहाय जोंङो एसे। गोजान जायगाब्ला बेखौ जोंङो बाननानै लाना थाङो बा बस्थायाव जों जायखि जाया राहाय जों बेखौ लाना थांनानै जोंनि जे जायगायाव जों गाहैगोन माइखौ गाहैगोनबा बे जायगायावहाय बेखौ। राननानै होयो ज दबलाव जोंङो। बे मुथाखौ ओ नांगौ बायदि। जि होनाय जायो बेनि उनावहाय जोंङो। गामिनि आइजोफोरखौ। बा सिख्लाफोरखौ लाबोनानै बेखौ जोंङो। ओ गायनो होनाय जायो। हायज्रा नङा होमा नोंथां दानि जुगावथ तिकाबो होनाय जायो। बा दानि जुगावहाय। हायज्रा ओ हाय द्रा बांसिन नुनो मोनो नाथाय खायसे
औ नोंगौ नो-नोंथांमोननि जा ओ बेबायदिनो नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदि माइ आबाद मावो बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होलाय माइखौ माबायदि ओ खायसे खायसे गामि ओनसोलफोरावथ माइ गाय ओ माइ आबाद माइ गाय थाखाय जों एसे दैफोरनिबो आंखाल जायो नङा होमबा नों थां बेबायदिनो औ नों नोंथाङा बेफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होदो।
औ नोंथां। थारैनो दानि जुगावहाय दंफां लाइफां दाननायनि थाखाय जोंनाव गोबां ओ बिबांनि अखाया खमायलांदों जायनि जाहोनाव दिनै दुब्लि फोथारफ्राव दै गैलिया। जों दिनै मेचिन जायबा दैख खर दै बोहैनाय दैसा बेैफोरबायदिनिफ्राय जों बान्दो बान्दाखौ थेखेनानै जों दिनै मेसिनजोंसो दैलाबनो गोनां जायो। बेनि उनावसो जों गायनो गोनां नाथाय खायसे जे जायारि जायफोरा रांनि एसे ओ नांगौबायायदि बाहायनो हायो बिथांमोना दिनै गावनि फोथारावनो ओ सेल' जायखौ जोङो उम मेचिन दै सारग्रा जोंखौ सेल' होननानै मिथिनाय जायो बेखौ खौ जोङो गावनि गावबा गाव फोथाराव ओ गायना दोननायखौ नुनो मोनो नांगौ बायदियै बिथाङा दैखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। नङा होमबा नोंथां ओ दा नोंथांनि सोंनाया बेबायदिनो आरो खायसेयाहाय जायखिनि ओ जा्य खि आ गोथौ हा बे हायावहाय जोङो बेनि थाखायनो जोङो खायसे थिया एसे लेदै गायनो होननानैहाय खोथियाखौ जावायग्रोना लायो जाय बिधानखौ नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां ओ थिग बेबाय ओ बेबायदिनो उम नों-नोंथांमोननि ओनसोलावबा ओ बेबायदिनो ओ टेक्टरजों गोबां उम गोबां बेबायदिनो हाफोर गायो नामा नोंथांमोननिखि?
औ आ थारैनो। नोंथांआ सैथोखौनो होन। जोंना गोदो गोदायहाय जोङो बांद्राय गायनायखौ नुनो मोनामोन मानो होनोमोनब्ला गोदो गोदाय गोदो गोदाय जोंना हालजों मोसौजों एवोमोन ओ मोसौजों एवनानै जों बेसेबां गायनो नङा होमबा नोंथां? नै बिगा थाम बिगाल' गायनायखौ जों नुनो मोनोमोन नाथाय आथिखालाव ट्रेक्टर, ट्रेक्टर बाहायनायखौ जों नुनो मोनदों। जेरै जोङो ओ सानसेयावनो जि बि गा नैजि बिगा जोङो माइ गायनायखौ जों नुनो मोनदों नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ। उम
खौ बुंनो थांनाय बायदिब्ला बुंनो हायो जोङो ओ न'खरसेयाव खमैबाबो जिबा बिगा नैजि बिगाखौ गायनाय जों नुनो मोनो। नाथाय खायसे दं गायोबो। खायसेफोरा एसेबो गायखाया। बिथांमोना बिसोरनावनो खामानि मावो। थांमोना बिसोरनावनो गायहोयो बा फुहैयो, नङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां औ।
एसे फोरमायनानै होगोन नामा?
औ नोंथां बेबायदिनो माइ आबाद होनोबाथ' जों गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' समाजाव गोबां ओ गायबोगासिनो नङा होमबा नोंथां? गोदो गोदायनिफ्रायनो बे माइ आबादखौ जों मावनानै बे बेबायदिनो ओ गोदो गोदाय मावनानै जोङो गावनि नां जानाय ओ बेसादफोरखौ जोङो माइ माइनिफ्राय मोननाय जि एसे एनै फान माइखौ जोङो फाननानै मोननानै जोङो एसे एनै रां खामायगासिनो, नङा होमबा नोंथां? बेबायदिनो जोङो न'खर फोराबो गोबां उम उम गावबागाव बर' स बर' स बुंफोरनि न'खरा आथिखालाव गोबां बेबायदिनो माइनि आबाद मावनानै जों बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनदोंसै नोंथां। ओ बे औ नंगौ बेबाय बिनो उम माइ आबाद होननानै बुङोब्ला जोङो ओ जोङो माइ, माइ आबाद होनोब्ला जोङो बेबायदिनो माइ आबादखौथ' जों दैज्लां बोथोराव दैज्लां बोथोरावनो गायखायो नङा होमबा नोंथां? ओ बेलेग उम सरासनस्रा बेलेग बोथोरावबो जों गायो ओ थेवबो जोङो दैज्लां बोथोरावनो गोबां माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोनदोंसै आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो नुबोगासि नो दङ आथिखालावबो जों नुगासिनो बेबायदिनो माइ माइ आबाद होनोबाथ' जोङो गोबां ओ माइ गायनो थाखाय जोङो आथिखालाव गोबां बेबायदिनो गोदो गोदायथ' ओ टेक्टर बेबायदि ओ ओंखारा आखैमोन आरो नोंथां आथिखालाव जोङो बेफोरबायदि बिगियानारि ओ मुगायाव जों गोबां टेक्टर बायदिसिना ओंखारबाय बेखायनो जों आथिखालाव गोबां ओ बुरजा बुरजा हाखौ जोङो टेक्टरजोंनो आथिखालाव गायनाय नुनो मोनदोंसै आरो आथि आथिखालाव गोबां ओ गोदो गोदाय सोलिबोनाय हाल जायखौ जोङो मोसौदो एवो ओ बियो एसे खमसै आरो आथिखालाव।
दा नोंथांमोननि जा मा मा माइखौहाय बांसिनै जों गायनो हायो। ओ गायो गायनायखौ जोङो नुनो मोना। आरो बिगा बेसेबां बेसेबां जों माय मोननो हायो? नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
बेबायदिनो जोङो माय माय मायखौ जों बेबायदिनो ओ रनजित गोदोनिफ्रायनो ओ मिथिबोखानाय बयबो सुबुंफोरा गायो बेखौ ओ रनजित माय बेबाय ओ रनजित बेबायदिनो ओ खरमा बायसुमु थि बेफोरो बेफोर माइखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो गायो आरो थि बेफोरो बेफोर माइखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो गायो आरो बेबायदिनो ओम मायफोरखौ गायनानै जोङो गोबां मुलाम्फा जानायबो नुनो मोनदों ओ बेबायदिनो उम उम माया मायखौथ' जोङो गायबा मायाथ' गोबां गोबां बुरजाबो जाय नोंथां बेबायदिनो जोङो मायखौ अ हानानै न'आव लाबोनानै जों गोबां गोजान गोजान जायगायाव दैथायहरनानै गोबां रां खामायनो खामायनायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनदोंसै आरो नोंथां। ओ बिदिब्ला नोंथांजों ओ मायनि माय आबादनि सोमोन्दै रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा जिखिनि बाथ्रा फोरमाय गासैबो सैथो। ओ दा सम बायदिहै नोंथांजों रायलायनानै नोंथांजों रायलायनानै जोबोद मोजां मोनदों हामबाय हामबाय बावबाय।